हेल' नोंथां गोजोन मोनाबिलि नोंथां जोंना बैसागु बोथोरा थ' जोबनानै थांबाय नोंथां
औ जोबबाय जोबबाय
ओं ओं बोरै बोरै जोबलांखो नोंथां नोंसिनि जायगाखौ
बैसागो बोथोराथ' जोबोर मोजाङैनो जोबलांबाय नोंसोरनिखैलाय
जोंनियावबो मोजाङै मोजाङैनो जोबनानै थांबाय नोंथां। उम
बैसागो बोथोरावलाय नोंथाङा मा मा खालामखो?
बैसागु बोथोरावथ जोंना ओरैनो बैसागुनि एसे से खालार खालि जोंना फुजा होयो नोंथां। ओरैनो न'खराव ओं गामियाव मा बे न'खराव इदि फुजा होनाय नेमखान्थि दङै नालाय। फुजा होयो ओं बेनिफ्राय नै थि साननिफ्राय इदिनो रंजानाय हाबाफारि लाबाय। गामिनि सेंग्रा सिख्ला गासै गासिबो जयै मोसानाय बैसागु मेथाइ रोजाबनानै ओं खाम सिफुं सेरज जथा ओं ओरैनो जोंना न'खर न'खर मोसायो नोंथां सेंग्रा सिख्ला गासैबो ज' ज'यै खाम सिफुं सेरजा जथा दामनानै।
औ आरो नोंथाङा मोसौ खौ थुखैदोंमोन नामा?
ओं ओं जोंना बैसागुनि मा होनो आगो सानसे आगोलाव मोसौ थुखैनाय हाबाफारिखौ लानाय जायो नोंथां।
औ जोबोर मोजां मोसौ थुखैनायाव मा मा होनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ मोसौ थुखैनायावथ जोंनाव मा होनगोन लाव फान्थाव हालदै दिग्लि गुथि बेफोरखौ होनाय जायो आरो नोंथां इफोरखौ माला गानहोनाय जायो ओं।
खोनानो मोनदों ओ मोसौनाव गोसोम गोसोम हांगारनि माबा फोननायबो जायो हांगार
ओं ओं ओं ओं मोसौ खो थुख बिदि फोननानै दैमायावहाय थुखैहैनाय जायो नोंथां गामिनि बयबो जाय जायनाव मोसौ दङ गासैबो लानानै थांनाय जायो फुङावनो। मोसौखौबो थुखैबाय थुखैखांनानै हगारना होनाय जायो आरो।
औ आरो मोसौखौ औ दिरु गोदान जों खायो नामा?
ओं ओं मोनाबिलियावहाय ओमफ्राय थुखैखांना हगारबाय नालाय दिरुं गोजामखौ गारनानै दिरुं गोदानजों खानाय जायो आरो नोंथां।
औ बेखौ मानो खानाय जायो नोंथाङा मिथिगौ नामा?
बेखौ मानो खानाय जायो होनबा बोथोर गोदाननि थाखाय माने गोदान जि होनाय बायदिहाय खानाय जायो
औ जेरै जों मानसि मानसिफोराबो बैसागो बोथोराव गोदान गोदान गानो नङा ओम
ओं ओं ओं
गेदेरफोरनिफ्राय जों बोर लायो।
ओं ओं औ बे औ दहाय आंना बे मोनसे थालांदों खिनथानायाव। एसे ओं मा बैसागोनि से खालार खालिनो गेदेर खौबो मान होनाय जायो आरो न'नि बिमा-बिफाखौ खुलुमनाय आबै-आबौ जानायखौबो खुलुमनाय ओं।
देग्लाय नोंसोर गामियावलाय बोरै बोरै मोसाखो मानसिफोरा माबायदि आगजु लानानै बोरै
जोंनाथ नोंथां मा होनो आजिखालि ओरैनो साउन्ड ओरैनो बक्स लानानै मोसानाय गैया बेखौ मोसानो होआ नालाय। बेनिफ्राय ओं बेखौ दोरोङारि दामजु लानानैनो मोसानाय जायो आरो नोंथां खाम ज था सेरजा सिफुं गामिनि सेंग्रा सिख्ला ज' ज' बिदि मोसानाय जायो बोराय बुरै गासै सैबो बैसागु बोथोरा खेबसेल' नालाय गासैबो रंजायो बेबायदि।
खनना होनो हागोन नामा?
बैसागु मेथाइ औ औ आं खनना होनो हायो दों से ओरैनो गोदोनि गोजाम मेथाइ आरोना जोंनाव माने ओं बेखौनो माने रोजाबनानै मोसायो आरोना सेंग्रा सिख्ला फोरा गेजेर गेजेर। बेनो जाहैबाय दोंसे होनबा ससे ओरैनो ससे खनना होनसै आरो नोंथां ओं। हनै नायहर आदा हनै नायहर जावारि दंफाङाव दाउथु जरासेया बानानै दं। दङमोनथ' आगै दावथुवा बानानै नोजोर नायनायावनो गलि सोनायावनो बिरग'लांबाय बेफोरबायदि एदावलायनाय मेथाइजों मोसानाय जायो आरो नोंथां जोंनावहाय।
जोबोर मोजां मेथाइआ जोबोर मोजां सुराबो नोंथांनिया।
थो मोसानाय जायो नोंथां।
जोंनावबो जोंनावबो बेबायदिनो बै बैसागोनि नै थाम खालाराव बियो मो सानाय जायो सेंग्रा सिख्ला ज' बोराइ बु ब्रै लोगो नांनानै। न' न'आव थांनानै मागिहैनाय जायो ओ मागिनायाव मानसिफोरा हरो सोरबा फैसा सोरबा माइरं आरो जौ होयो लोंग्राफोरनो आरो एसे गुसु लोंग्राफोरबो होयो जाय जौ लोङा आरो बेफोरखौ लाना फैखांनानै बिदिनो मा-माब्लाबा मोनसे सान थि खालामनानै ज' गा गामिनि गासैबो लोगो नांनानै ज' जालायनो होननानै थुबुर जायो आरो बे मोननाय अनसुंथाइफोरखौ
ओं
आरो बिदिनो बैसागोनि जोबथियाव मोनसे फानसन लानाय जादोंमोन
बैसागो बिदाय फोरबो आरोना
औ बिदाय फोरबो
ओं ओं
गोबां गिदिर गिदिर मानसि लेंंहरनाय जादोंमोन
ओं ओ ओ-ओरैनो माबायदि मानसि लिंहरनाय जादोंमोनबा
औ एसे ओ स्कुलनि प्रिन्सिपाल कलेजनि प्रिन्सिपाल एसे गेदेर बिबानाव थानाय जाय जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोर बा देरफुनाय गथ'फोर फरायफुनाय गथ'फोर बिसोरखौ फरायनाय खेला आरो नखर संसार जौगालांनायाव गोबां ओ दावगाथों होननानै बाथ्रा मोजाङै बुजायना होनाय जादों आरो
माबायदि फरायब्ला गथ' गथायफोरा मोजाङै जायो मोजाङै दावगालांनो हायो गावनि ओ जि साननाय बेयाव सहैनो हायो बेफोरखौ मोजाङै बुंफ फुरना होजोबदों
ओं ओं एथ' जोबोर मोजां हाबा फारि जादों नोंथांमोना ओरैनो बे फोरबोआव आरो मा मा प्रग्राम लानाय जायो ओरैनो हाबाफारि
बे फोरबोआव लोगोसे ओरैनो गथ' उन्दैफोरनि उम बोराइफोरनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि खेला होनाय जादों
अ अ
खेला होनायाव बिदिनो गोबां खेला होदों काबादि बेनिफ्राय ब-फुटबल भलिबल खारनाय बारनाय खुबैनाय बिदिनो आरो गिलिर खुबैनाय बेनिफ्राय मोसानाय बादायलायनायबो जादोंमोन आरो खन्थाइ आवरायनाय आरो सल' खननाय मेथाइ रोजाबनायबो बादायलायनाय जादोंमोन औ बेखौ बैसागो बिदायाव जमानो ओ बान्था राननाय जादों आरो बिसोर गेदेमा सुबुंफोरनि आखाइनिफ्रायनो
बे जोबोद मोजां हाबाफारि लानाय जेनदों नोंथांमोननाव
नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि बानायोमोन नामा?
ओं ओं जोंनावबो बोसोरफ्रोमबो बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लानाय जायो। बैसागु फोरबो ओं ओं जोंनावाबो बिदिनो बैसागु फोरबो बिदाय फोरबोखौ जितु फालियो नालाय फोरबोखौ खुंनायनि आगोलावनो आगुआवनो मा होनो गथ'फोरनि उन्दै फिसाफोरनि खेला खेला दुलाफोरखौ होनाय जायो आरो खारनाय बारनाय बेफोरबायदि बिदिनो हिन्जावसा ओं दिरुं बोनाय बायदिसिना खेलाफोरखौ होनाय जायो। खन्थाइ आवरायनाय हरखाब बुंनाय बादायलायनाय बाथ्रा दानथेनाय बेफोरखौबो होनाय जायो आरो। मा होनो लिडारषिप कुवालिटि माने स्पिकाराव बुंनो हानाय साहस जाहाथे उन्दैसाफोरनाव उन्दै समनिफ्रायनो जायो गोहो जायो बेफोरखौ नोजोर बोनानै माने। माखासे ल आयदा जिहेथु थुनलाइारि आयदाफोरखौ खौ माने बै मा होनो बैसागो बिदाय फोरबोखालिनो बिदायनि जिथु जौस्रां लुनाय जायो बे जौस्रांनि सायावनो। माबा खुंनाय जायो आरो नोंथां जाहाथे बिथांमोनाबो माइक्र'फनखौ मोखां सिगाङाव लानानै बाथ्रा बुंनो हानाय गोहोआ फैयो बिथांमोनाव बे खौ नोजोर बोनानै हाबाफारिखौ लानाय जायो आरो नोंथां।
औ जोंना आरो ओ नोंथाङा मागो मागो फोरबोआवबो बाहागो लादोंमोन नामा मागोआव जों मा मा खालामनाय जायो नोंथाङाबेखौ बुंफोरो हागोन नामा?
मागो फोरबोआवथ' ओं जोंना ओरैनो मागोनि आगुआवनो मा होनो बेखौ जोङो मागोनि एक थारिखआव जोंना बेेरागुर सावनाय जायो बेखौ मा होनो मागोनि आगोलावनो मास मोनसेसो आगोलनिफ्रायनो मा होनो नारा माइ हाखांनानै जिहेथु नारा थालाङो बेखौ लोगो नांनानै जहै बुथुमनाय जायो हाबाय बेफोरबायदि जमा खालामना दोननानै आगोलावनो माने फेलागुर फेलागुर लुनाय जायो आरो फेलागुर होनबाथ' मिथिखायो जानांगौ नोंथाङा। फेला गुर लुनाय जायो ओमफ्राय फैलागुरखौ इदिनो लुनानै हराव बेयावनो फैलागुर लुनाय जायगायावनो मा होनो न' फिसा लुनानै सेंग्राफोरा गाैबो हर थायो आरो थानानै आरो फुङाव अखानायै सिखारनानै बिदिनो दुगैबाय दुगैस्रां लोबस्रां ओमफ्राय बेखौ लगायनाय जायो आरो ओमफ्राय अर सायबाय
औ औ खोनानो मोनदों बेयाव फिथाबो सावनाय जायो।
ओं ओं ओं फिथाबो सावनाय जायो।
औ मा मा रोखोमनि फिथा सावो?
फिथाइाथ' ओरैनो लारु फिथा एन्थाब फिथा लावदुम फिथा बेफोरखौ सावनाय जायो आरो सिबिंनि नारेंखलनि गुर मेथायाइनि बेफोरबायदि बायदिसिना बाहागो बाहागो खालामनानै सावनाय जायो आरो नोंथां
नोंथाङा मा फिथाखौ बांसिन साबसिन मोनो
आंथ' एन्थाब फिथाखौनो बांसिन साबसिन मोनो नोंथां। नालेंखरनिखौहाय एसे साबसिन मोनो आरो नोंथाङालाय मा फिथाखौ? ट ओरैनो माइब्रा माइरंनिफ्राय बानायनाय जायो। मइग्रा माइरंखौ देनानै अन देना लाबाय बेनिफ्राय बेखौ मा होनो थावायावहाय होनो गुदुं खालामनानै ओरैह नालेंखर होनानै बिदिहाय बानायनाय जायो आरो।
नोंथां ओ दोनथ'नोसै नामा?
थां दे।
गोजोनथों।